हेल'। औ खुलुमबाय खुलुमबाय खुलुमबाय दिनै जोङो ना ना हमनायनि बिसय रायलायनो नागिरदों
औ औ
दा नोंथाङा बुंग्रोनोंना आं आङो बुंग्रोनांगौ? ना हमनाय अ जागोन ना हमनाय माने जोङो गोदो आजि नैजि बोस सोरनि सिगां जों माबायदिहै ना हमोमोन बिनि बागै आं एसे फोरमायनो लुबैदों बेनो जाबाय जोङो जेब्ला बिस बोसोरनि सिगांनि बाथ्राखौ आं दायो बुंनाय जादों नैजि बोसोरनि सिगां जों ओ उन्दै समाव जोङो जमा जमायै ज जह जोङो ना थाखाय जों थाङोमोन दैमा सेराव दुब्लि सेराव माइयाव बेबायदिनो खांख्राइ जावनो आरो बे मोनसे दिना जोंनि थाखाय गोबां मोनसे इन्टारेस्टिं एबा मोनसे मोजां सममोन आरो मोनसे जां बोसोर ओरैमोन होननानै आं साननानै लायो जों जमा जमा खदाल बेबायदि लानानै खबाय लानानै जे आखाइ लानानै बेबायदि जोङो ना हमनो थाङोमोन आरो जोङो नाखौ बबेबा दखरसे बेबायदि दै थायोब्ला जोङो थेनानै जोङो आइथिंफोरदों दैखौ सारोमोन जेब्ला जोंहा बै सारनो थाखाय जोंहा जिथु बेसाद गैया जायोमोन जेरै थोरसिफोरजोंबो सारो बे दैखो आरो जेब्ला दैखौ सारै सारै दैया रानो अब्ला जों नाखौ खौ मोनोमोन आरो बेबायदिनो नाखौ जों जेब्ला नुयो दैया रानबोहां जानायाव अब्ला जोङो नाखौ नुनानै जोङो ओ होसोलायनाय बायदि रंजानानै ना खो बेबायदि हमनानै जोङो खबायफोराव सोयोमोन आरो बेबायदिनो जोङो माइ जिथु माइखो गायनाय गाय खांनायनि उनाव माइया दान दान मोनसेसोनि उनाव जि थु रोदोम बोयो बेयाव जे जेब्ला दै एसे एसे थायोना बेयाव नाया जिबायदि थायो बेखौ दांग्रोमनानै खमग्रोमब्ला बेबायदि नास्राय नाफोर खौ जों मोननो हायोमोन आरो बे बाथ्राखौ बुंनायानो जाहोना जाबाय मोनसे मोनसे सनारि मोनसे बोसोरमोन होननानै साननानै लायोमोन बै दिन खौ गोसोखांदों थारमाने। माने आथिखालनि मुगायाव बेबायदिहै गथ' फोरखौहाय जों बेबायदि ज' ज' है ना हमनायखौ जों नुनो मोना थारमाने आरो बै बा फोरखौ गोसोखांफिननायनि बेलायावसो आं बे बाथ्राखौ रायलायनाय जादों आरो जों माबायदि ना हमोमोन आरो जोङो नाखौ हमनायजों लोगोसे जोङो मारैहै खालामोमोन जों खदाल लानानै दैसा दैमा जिं जिंआव जिथु गुरुंफोर थायोमोन जिथु खांख्राइनि बेखौ जों जावोमोन आरो बेयाव खांख्राइखौ जों मोननो हायोमोन आरो गोबां समाव जोङो बे खां ख्राइ गुुरुङआव आखाइ खन'नायाव जों जिबौ उट थायोमोन बे जिबौ खौबो आखाइजों दांहरफ्लाङोमोन बेबायदि आरो जोङो गिनानै आरो खारनानै जावफिननो गोहो गैया बेबायदि जायोमोन मोनसे इन्ट्रेस्ट थिं मुगामोन आरो आरो जों बेबायदिनो दैसा दैसा जोङो थाङोमोन आरो खांख्राइ जावोमोन खबाइसे जायोमोन आरो जों न'आव लानानै फैयो आरो जेब्ला न'आव लानानै फैयो बि बिमाफोरा मोजां मोनोमोन जोंखौ अनोमोन बेबायदिनो जोंबो न'आव माबा मोनसे जाहोनो हादों बेबायदि मोनसे फिल खालामोमोन जों बेबायदि नाङोमोन आरो। दा नोंथाङाबो बेबायदि जुदि ना हमनायनि एक्सपिरियेन्सफोर माबा मोनसे दोङब्ला गोदोनि सम समाव नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन। जेरै आं दायो फोरमायबाय आरो आं उननि समावबो फोरमायबावगोन दा नोंथांनि बाथ्राखौबो नों जुदि दङब्ला फोरमायनो हागोन नैबे समाव बुंनो हागोन। गोन दे
औ ओ ना हमनाय होनोब्ला
नैबे जुन जुलाइ इ आगष्ट नैबे जुन जुलाइयावहाय जेब्ला अखाया गोबां अखा फैयो बे अखा फैनायजों गोबां नाफोरा ओ गुबुन मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे दाबसे जायगायावहाय ओ दावबायलाङो आरो बे समावहाय ओ
बिदै दैनानै नाया गोबां बारियो आरो बे गोबां बारिनायजोंनो नाफोरा गुबुन गुबुन जायगायावहाय गोसारनानै गुबुन गुबुन जायगायावहाय थायो आरो बेखौ जोङो नाखौ जुन जुलाइफोरावहाय नायो ब्ला गोबाङानो खखा सानानै सेन सानानै बिदि जाल बायदिसिना सारनानै नाखौ हमना हमनाय जायो आ आरो बोरसिफोरबो सायो खायफा आरो जेब्ला आख जों हमो बेयो बेखौ जोङो अक्ट'बर दानफोरावहाय आगोष्ट आगोष्ट दान आगोष्ट सेप्तेम्बर बिसां समावहाय ओ बेखौहाय हमनाय जायो आ बै समावहाय दै दैनि ओ लेबेला एसे खम जायो आरो अखायाबो एसे खम जाहैयो बै समावहाय ओ जेब्ला सान्दुंङा गरम हिट जायो अब्ला दै रान रानो जब जब जायो दैया अब्ला बै समावहाय नाखौहाय जोङो हमनानै गोबां मोननो हायो उम आरो नायाहाय जोंनि नैबे जायगायावहाय लकेलाव नायोब्ला जोङो नाखो नाया गोबां गोबां रोखोमनि दोङो जेरै ना बोथिया नास्रोइ ना सिंग्रा मागुर गोरै खुसिया बायदि बायदि रोखोमनि नाफोरखौहाय जोंनि नैबे जायगायावहाय लकेल जोंनि बर' गामिफ्रावहाय मोननाय जायो आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो खांख्राइ खांख्राइाबो ना नायावनो हमफ जाबायां नाथु बायदिसिना बा
खौ बेख बेखौहाय ओ जोंनि ट्राइबेल मानसिफोरा जोंनिथाइ
जायो आरो जोंनि न'फ्रावहाय बेखौ खखा सानानै दाथ' जुन जुन जुन दान बे दानावहाय गोबां नाफोरखौ ओ ख'खाजों सानानै बा जालजों सानानै दायो जागासिनो दङ' आङो आङो मैयासो आङो जाखांदों आं मो ओ आङो आंनो सासे मानसिया ह हमनानै लाबोदोंमोन बेखौहाय जोङो राननानै जादों गोबां जोबोद गो गोथावमोन आरो बे समावहाय बिदैफोरबो मोननो हायो आरो नोंथाङा नानि सोमोन्दै माबाफोर आरो बुङोब्ला
आतसा बेयो नोंथांआ दैलां बोथोरनि बाथ्रा बुंनायाव आंबो बिजोंनो मोनसे सरजाबनो थाखाय आं हास्थायदों बे जाबाय जेब्ला जुन जुलाइआव जुलाइआव जोंहा स्कुलनिफ्राय जोंहा बे गरम बन्ध गरमनि मोनसे बन्ध जों मोनोमोन जायखौ जों इंग्लिसाव सामार भेकेसन होननानै बुङो बे समाव जोङो जेब्ला बिराद सान्दुं जायो गरम जायोना मलाब्ला जों बेबायदिनो ना हमनो थांनाय समाव बे गरमनि थाख खाय जोङो दैयावहाय एसेल' दै ओ गोबा दैयाव नाखो बेबायदि थैना थानाय जों नुनो हायोमोन आरो बेखो जोङो बिराद खननानै खबायाव सोयोमोन आरो जों बेखौबो बुहुत रंजानाय मोनोमोन आरो दुब्लिफ्राव गोबां बेबायदि नाफोरा गरमनि जुुनि थैयोमोन आरो बे थैनाय थैनायखौनो जोङो खननानैबो लानानै फैयोमोन आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो ना हमनाय समाव जोङो जेबो लानानै थां फायोमोन समाव जेब्ला ओ बेबायदि बाना जायो बे बाना समावबो जों जेखो लाना थाङोमोन आरो जेखो जोङो बानानि समावल' नङा गोबां बेबायदि ओ जिकुनु दैमायाव थांब्लानो जोङो बे जेखौ लानानै थाङो मोन आरो बे जे जेजोंबो जोङो नाफोरखौ सारोमोन जाय जेरै हागौ ओ लोगोफोर ज' ज' जों साब्रै साबा थाङोखाय गाव गाव बिफाग बिफाग जोङो आइजेंफोरखौ जों लायोमोन आरो सासेया बिदिनो जे जे फोर सारोमोन बे जेयावबो जों गोबां नाफोरखो मोननो हायोमोन आरो बानानि समाव हाजोनिफ्राय फैनाय बेबायदि नाफोर गिदिर गिदिरफोर नाफोर बेखो जों मोननो हायोमोन जों सुइस गेटफोराव केनेलफोराव जों जेब्ला सारो नाया स्र' बेबायदिनो ओ बुरजा बेबायदिनो खेबसे सारगासेयावनो बेबायदिहै दसथा बिसथा ना बेबायदि फैनायखौ जों नुनो हायोमोन ओ नाया जाबाय ना ना गुफुर ना बुन्दा बेबायदिनो ओस ना ना सिंग्रा ना बोथियाया खम फैयोमोन बेदिनो सिंग्रा आरो धरि बेबायदि गोबां बेबायदि नाफोरा फैयोमोन आरो बे जेयावहाय आरो जों बे ना हमनानैनो जोङो आरो लोगोसे फैनाय समाव जोङो बेबायदिनो दिंखियाफोरबो जों खाबोयोमोन बेदिनो थास' बिबारफोर मोनोब्ला जोङो बेजों ओ खानानै जों लाना फैयोमोन लोगोसे नैफोरखोनो लाना फैनानै जों न'आव जों संनानै जायोमोन आरो मामाखो बेबायदिनो जों संनो थाखाय जोंनि आइखुथ होनोमोन आरो बेदबेदिनो जोंनि दिनफोरा बेबायदिनो रंजाथावमोन आरो जों गोबां रंजानाय मोनोमोन आरो बे भेकेसन समाव जों बेफोर गासै खामानिखो मावनानै जों गोजोननाय मोनोमोन आरो ओ बेखौसो आं सानो दिनैनि दिनाव जों बेबायदि ओ खालामनायखौ जोंनि ओ गथ'फोरखौहाय जों नुनो मोनला जों जोंनि समनि दिनखौ जों गोसोखांदों आरो इनायनो मोनसे रंजाथाव मोनसे बोसोरारि एबा दिन मोननानै जों साननानै लायो आरो बे जोबनायाव नोंथाङा फंनैसो बाथ्रा बुंनोब्ला बे समाव सम होनाय जाबाय
औ हामबाय होनदों बिदि मोजां समखौ होनायनि थाखाय ओ बे समाव नैबे बाथ्राखौ जों बुंनो नागिरदों जेब्ला जोंनि बर' गामिफ्रावहाय ना हमो अब्ला बेयावहाय जोङो मोनब्रै ओ मोनबासो आगजुफोरखौ जों बाहायो बेफोरो जाहैबाय ना हमनायावहाय जोङो जेब्लायबो जोंनि आखायाव थायोमोन खबाइ जे आरो जेब्ला जों नाखौ सायो अब्ला बेयाव बेवहाय जोङो बाहायो ख'खा, सेन आरो जालिफोरखौ जों साथिनानै दोननाय बेफोरबायदि गोबां बुस्थुफोरखौ जोङो मोननाय जायो आइजेंफोरखौ आरो बेफोर बुसथु बेफोर बुस्थुफोरा जोंनि ओ बर' गामिफ्रावहाय गाव गावनो बनायनो रोंजोबो आरो बेखौ जोङो जोंनि जुग जुग आ जै आजौनिफ्रायनो जों मोनबो होखानाय आरो जों बेखौ सोलोंबोखानानै जों मिथिनानै दायो जों बाहायबोगासिनो दङ आ
साबायखर साबायखर जोबोर जोबोर साबायखर बे बाथ्राखौ मोजाङै बुंफोरना होनायनि थाखाय साबायखर हामबायसै